औ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों आं खोनागासिनो दङ नोंथाङासो खोनादोंना खोनायाखै?
आंबो खोनागासिनो दङ। नोंथाङा ओ दसे स सम होनो हागोन ना?
औ हागोन।
ओम नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन। बेनो जाबाय ओम जोङो इन्दि एम्फौ लानानै एबा इन्दि एम्फौनिफ्राय जोङो मा मा मुलाम्फा मोनो आरो इन्दि एम्फौआ जोंनो मा मा खामानि होयो बे बेनि सायाव सावरायनो लादोंमोन आरो
औ दे नोंथां जागायजागोन नोंथांनि साननायखौ फोरमायदे
औ गोदोनिफ्रायनो जोङो आबै आबौ समनिफ्रायनो इन्दि ओम एम्फौखौहाय जोङो फिसिनायखौ नुबोगासिनो नङा होमबा नोंथां ओ आथिखालावहाय ओ बेफोरबायदि इन्दि एम्फौखौ फिसिनायखौ नुगोनना नुला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
आथिखालावथ' बेफोरबायदि इन्दि एम्फौ फिसिनायखौ नुनो मोनलिया ओ गोदोसो आबै आ आबैमोना फि फिसिनायखौ नुयोमोन आथिखालाव बेफोरबायदि फिसिनायखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन थांमोननि ओनसोलाव इन्दि एम्फौ फिसिनाय आ- दङना गैला आरो बेखौ माबायदि फिनाय जायो?
औ ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलावबोहाय इन्दि एम्फौखौ आथिखालाव गोबां खम फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो एसे न'खरफा न'खरनैया फिसियो दासिम मबो दङ आरो बिसोरो गिबियावनो ओ एम्फौ एम्फौ लाथाखौहाय
ओम
खांना दोननानैहाय
औ औ
नानै
औ औ ओ नोंथां ओ आं मोनसे सोंथि सों गोन मा बे एम्फौ लाथानि सि किरिया बबेनिफ्राय फैयो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
गिबियावनोथ' जोङो ओ बे सिखिरियाहाय एम्फौ लाथानिफ्रायनो जायो आरो।
औ औ बिदै दैयो ना?
औ सिखिरिया बिदै दैयो। दैनानैहाय ओ ओ बे बिदैनि फायनो एम्फौआ ओंखारो जों मिथियो आरो बे- बेब बायदि होननानै
औ औ बेबादि ओ गोदानै फिसिनोबा बे बिदैखौ गुबुन सासे जाय फिसिनानै सिखिरि जाहोबाय बिसोरनिफ्राय लाबोनोनांगोन नंङा होमबा?
औ गुबुन सासेया जेनेबा फिसिनोब्ला ओ जायनाव दंङ बिनिफ्राय लाबोनानैहाय जोंङो ओ न'आवहाय लाबोनानै फिसिनो हायो आरो।
औ औ नंगौ।
बेनिफ्रायनो एम्फौ एम्फौ जोलैया बिनि फायनो ओंखारो होननानै जों मिथियो। दा एम्फौ गोरलैया एम्फौआथ' गोरलैनिफ्रायनो गोबां जोथोन लानांगौ जाहैबाय
औ
ए एम्फौआ इन्दि एम्फौआ इन्दि एम्फौनिबाथाय इन्दि बिलाइ जायो। गोरलैयाव गोरलै बिलाइ जायो। आरो देर ब्ला ओ
औ औ औ औ बे इन्दि एम्फौ फिसिनाय न'आव माने जेराव इन्दि एम्फौखौ दोननाय जाद दों बे न'आव मानसि दुमसि बिदि हाबहोआ नामा? नंगौ ना नोंथां?
औ नोंथां ओ बेबायदि एम्फौ दोननाय जायगायावहाय मानसि दुमसि बि इदिनो हाबफोबाय थायोब्ला एम्फौआवहाय ओ बांसिनानो नोरोम बा हेलदि माबानि जाया आर ना? मोजां जाया माने बेफोरबायदि होननानै जों मिथियो आरो।
अ जानो हागौ मानसिजों लो गोसे माबाफोर बेक्टेरियाफोर थांफायो जानो हागौ बेनि थाखाय नां थाबहोआ आरो मानोना इन्दि एम्फौआ गोरलै जायो नालाय बेखौ जोबोर जो थोन लानांगौ जायो। दे बिनि उनाव नोंथाङा फोरमायदो बेनि उनाव मा खालामनाय जायो।
औ बिनि उनावहाय एम्फौआ देरोब्ला जि जेब्ला एम्फौआहाय देरनानैहाय ओ बियो बोराय जाब्ला हारसिंनो गोमो गोमो महर जायो आरोना। माने बियो फि-फिथोब थोबनो था खाय जायगा नागिरो आरो।
औ बे फिथोब औ बे फिथोब थोबनो समाव ब' बेयाव दोननाय जायो?
ओ बेबाय फिथोब थोबनो जायगा नागिरबाथाय जोङो बिदिनो दंफांनि माबा मोनसे बिदिनो लाइ दलर बिलाइ नङाबा गाम्बारि बिलाइ नङाबा थालिर बिलाइ गोरान बेफोरबायदिखौहाय ज' खा थुमनानैहाय ओ बे एम्फौ गोमोनखौ खौहाय जों दोनो आरो, आरो जेब्ला बोखानानै दोनो इन्दि इन्दि माबानिफ्राय मोनबाथाय बोखानानै दोनोब्ला बे एम्फौआ बेयावनो फिथोब थोबो आरो।
औ नंगौ। औ ओ बे एम्फौ फिथोब थोबबाथ' एम्फौखौ मोनबाय बे फिथोबनिफ्राय दिहुननानै जाबाय। आरो फिथोबखौ दोनबाय बे फिथोबखौथ' जों थावख्रि लुनाय जायो इन दि खुन्दुं बानायनो थाखाय। नोंथाङा थावख्रिखौ माबादि लुयो मिथिगौबा एसे फोरमाय जागोन ना?
औ जों मोनबोनाय बायदिबा जों मोनबोनाय माने जों खोनानाय बायदिब्ला ना जोंथ' मावबोनो मोनाखै नुवा खैबो नालाय जेनेबा ओ गोदोनि सुबुं फोरनिफ्राय खोनानाय बायदिब्ला जोङो इन्दि एम्फौ अ इम इन्दि फिथोबखौहाय
औ।
रुनानै
औ।
रुनानैहाय एखौहाय ओ फिसा फिसा जेब्ला रुयो अब्ला बियो इन्दिया हारसिंनो खुन्दुं महरनि जाखायो। जायो होननानै मिथियो। आरो बे खुन्दुंखौनोहाय जोङो ओ थावख्रियावहाय थो थुननानै थोरनानैहाय माने खुन्दुं बानायनाय जायो होननानै जों मिनथियो आरो।
औ नंगौ।
औ आरो बिदिनो गो गुबुन गुबुन गाबनि बानो खालामनोब्ला माने बेफोरावहाय ओ गुबुन गुबुन खालारनि गाबबो होनो हाबाय
औ औ औ बे गाब गानायखौ थिंगानिफ्राय मोननायखौनो गाब गायो ना बे केमिकेल मुवा बेसाद बायनानै गाबगाहोनाय जायो?
थ'हाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादनिफ्रायनो जोङो ओ गाबखौ गायो होनना मिथियोमोन। ओ मा मा बिलाइजों गाब गायोमोन बेखौ आं गोसो नोंथाङा बुं ओ
औ आ-आ-आंबोथ' बे बायदि मोजाङै मिथिया मा मा बिलाइनिफ्राय बेबायदि गाबखौ गानाय जायो। जेबो नङा बिनि उननिखौ फोरमायलांनो हागोन।
औ आथिखालावथ' आ थिखालाव ओ आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि गोनोखो जों बरननाय खालार बायदिसिना ओंखारबाय नालाय ओ आथिखालावहाय नों जा गोसो माने मा कालारनि नांगौ नों गोसो बायदि गाब निहाय इन्दि एम्फौ इन्दि खुन्दुंखौहाय बानायो होनना जों
औ औ औ बे इन्दि जिखौ मोन इन्दि जिखौ बर' आइजोफोरा इ गुबुन जियो दानाय ओ हालावनो दायो ना गुबुन साल बाहायोमोन? नोंथाङा मिथिगौबा एसे फोरमायदो।
ओ बे इन्दिखौहाय जों ओ बे गाव गाव बानायनाय दंफांनिफ्राय बानायनाय ओ थार साल बेफोरावनो दायो होननानै जों जों मिथियोमोन आरो आथिखालावथ' आथिखालाव नुना नुनो थाङोब्ला ओ उम गोनोखोनि दाजेमफोरजोंबो दानायखौ नुसै आरो ओ गोदोनि जुगनि थार साल बेफोरखौ जों बाहायनायखौ नो नुनो मोनला।
औ नंगौ औ आथिखालावथ इन्दि हिखौ हाथाइ गलाफोराव बायनानै मोनसै! गेजेर समाव गेजेर सम मा इन्दि हि दानाय एसे खमायलांनायनि जाहोनाव बेफोरखौ लानाय नुवामोन। नाथाय आथिखालाव आव बे ओंखारफिनदों उम हाथाय गलाफोराव बिनि बिखौ जोंङो ओ मोनो आरो दा गोसोबायद जिम लानो हायो आरो खालि फैसालसो नांगौ। आरो बेफोरबादि जिनि दामाबो गुबुन जिफोरनिख्रुइ एसे बांद्राय मानो होनोब्ला खस्थबो दंङ ना
औ गोबां खस्थ मोनो होननानै जों मिथियो माने ओ बे इन्दि इम्फु इन्दि फिथोबनिफ्रायसो इन्दि खुन्दुंनि इन्दि फिथोबनिफ्रायसो बियो एम्फौनि फिथोबनिफ्रायसो बियो फिसोर फिसोर बानायनानै बा खस्थयै खालामनाय जायो नारायण। ख माने गोबां बेसेन दं होननानै जों मिथि बि आरो
अ नगौ औ आथि ओ माने ओ बि इन्दि एम्फौ फिसिनानै जि दानानै नखर खुंनो हायो होननानै नोंथाङा सानो नामा
औ आथिखालावथ गोबां मुलाम्फा दं होननानै सानो आरो आं माने मिथियो आरो गोदोनि समावथ गाव गाव गाननो गाननो थाखायल गाव गाव लानो थाखायल इन्दि इन्दि जिखौ दायो होननानै जों मिथियोमोन आरो माने आथिखालाव थ गोबां सुबुं फानो जि दाला नालाय बिनिखायनो ओ गुबुना दानाय गुबुना लुनाय बेफोरखौहाय नागिरसै बेनिखायनो ओ इन्दि इन्दि खुन्दुंनि जि दानाया इन्दि खुन्दुंनि जि दानायजों हाय गोबां मुलाम्फा जायो आरो। बेफोरखौहाय हाथाय बाजाराव फाननानैबो जों नखरखौ खुंनो हायो। आरो बिनि बे बेसेना गोबांबो ना
औ औ दानायावबो सम नांगौ जायनि थाखाय बेसेना गोबां जाहैयो आरो आरो बुंनो थाङोब्ला इन्दि खुन्दुा मोजां बेयाव बिगुरनि जेबो जेंना नुजाया आरो गासै गाननो हायो। नाथाय खाथिखालाव ओंखारनाय गोबां बे गोदान गोदान खुन्दुंफोरा खायसेखौ जों गोलोम बोथोराव गानजाया। बेनिखायनो इन्दि खुन्दुंआ मोजां आरो गोजांनायाव गुदुं जायो आरो गोलोम बोथोराव एसे थान्दा जायो। आरो औ औ बिनिखायनो औ
बोथोरावनो जों मिलायो
औ औ गासैबो बोथोराव जों इन्दि जिखौ गानजायो आरो। आथिखालावथ इन्दि औ आथिखालाव इन्दिनि दखनाबो ओंखारबाय। जायनि बेसेना हाथाय बाजाराव गोबां जायो आरो। बेखौ सरासनस्रा मानसिफोरा बायना हायाखौनो बुंजायो।
नोंथांनिफ्राय माखासे खोथा मोनथिनानै मोननानै गोजोननाय मोनबाय।
औ दे आंबो नोंथांनिफ्राय मि ओम आं खायसे मिथियै बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय। दे बिदिब्ला गोजोन्थों। औ दे।